हेलौ। औ खोनादोंना औ औ खोनादों दे।
औ। दायो बिदिब्ला जोङो दा हिसाबै ओ बर'फोरनि दोनथुमना जानायनि सोमोन्दै सावरायनि।
औ औ जायो।
नांगौ समाव जायो। गोबा ना माने इयुननि थाखायबो दोनथुमना लानो रोंगौ। आरोदोनथु थाखाय बिसोरो नानै दोनथुमनाय जायो। जेरैबायदि नखरफोराव मागो दं मागो बैसागोफोराव ओ जयैनो अमा फिसियोब्ला बा नखरावनो बुथारोब्ला बेफोरखौ माने ओ बाहायनानै आग्लायोब्ला बेफोरखौ मा ओ माने रुदबनानै दोननाय जायो। लामनानैबो दोननाय जायो इयुनाव जानो थाखाय ओ बेबायदि जायखिजाया आ बेदर दाउ बोरमा जायखि जाया बेदरखौनो माने दोनथुमनानै एवफ्रांनानै बा सान्दुं सान्दुं गैयाब्ला माने एवफ्रामो माने आरो सान्दुं थायोब्ला फोराननानै दोननायखौ नुनो मोनो। बेबायदि दोननानै जानाया माने साबसिन गोथावसिनबो जायो उनाव माने बेफोरखौ सबाइ अनलाफोरजों खारै संनानै जानाय सोयो। आरो नाफोरखौबो माने गोबां मोनो। ब्ला आं खायसेखौ जियायना दोनना दोनो आरो दोननो हायैफोरखौ माने ओ नाखो ओ फोरानना दोननायखो नुनो मोनो। ओ फोदान ओ सान दौ सानदुं माने सानदुसखो मो जों नांनाय बा सानदौ दुंनाय समावथ'सानदौफोरानो आरो सानदौ गैयि समाव माने अखा बा दोमोलु बोथोरफोराव मोनोब्ला बे अ-अरदाबाव फोराननायखौ नुनो मोनो। ना एसे थ-थवा होननानै माने सा ओ सानदेंगा ओ फोरा माने फोराननायखौ नुनो मोनो बेखौ ओ ना‌ गोदानफोरखौ साननै सान थाम सान्दोआव होनाय जायो माने मोजाङै ओ ख्रां ख्रां फोराननाय जायो माने गिसि दोना बेबायदि गिसि दोनोब्ला सेवो होनानै मोजाङैनो ओ ना गोरानखौ ओ फोराननानै खायसेया ओ नाफामबो देना दोननायखौ नुनो मोनो बर'फोरा नाफामखौ माने गोबाव समसिम जाजायो होननानै देनानै दोनो ओ बे ना फाम देनो थाखाय बर'फोरा ओ गोबां बेसाद हायो ओ ना गोरानखौ ओ फोराननानै ओ बेनि उनाव थास' बिसंखौ होनानै बे नाफामखौ देनानै औवा हासुङाव मोजाङैनो ओ सोनानै दोनो जाहाथे बार हाब बा बार हाबोब्ला गाज्रि जायो। बा मैखुम यो आरो ओ गोखा जायो होननानै ओ बिसोरो बर'फोरा मिथिगौ आरो बेफोरखौ दोनथुमनायाव माने जोबो आखा-फाखा ओ माने बर'आइजोफोरा जोबो आखा आखा फाखायै रोंगौथिजों दोनथुमनाय जायो बेबायदिनो आरो मै गंफोरखौबो माने ओ बिलाइ मैगं जेरैबायदि फाथोफोरखौबो ओब फाथो फाथोफोरखौ फोरान नानै ओ नारजि ओंख्रि संनो थाखाय ओ फोराननानै दोननाय जायो आरो मै साफोरखौबो फोरान नानै ओ नाफोरजों संना जायो ओ बिलाइ मैगं फोरखौबो आरो मुलाफोरखौबो माने फोराननानै ओ इयुननि थाखाय दोनथुमनाय जायो ओ मुला खौ फिसा फिसा होनानै ओ सान्दुङाव फोराननाय जायो बेबायदिनो गोबां मैगं थाइगं बा ओ फोर खौ फोरानना बा ओ अराव हांनानै दोनथुमनानै जानायखौ नुनो मोनो। बर' आयजोफोरखौ। नोंथाङा बेनि ओ बागै ओ एसे बुंगोन नामा?
औ औ दा नोंथां बुंनाया सैथो नों थां बुंनाय बायदियैनो जोंनि गोबां दोनथुमनानै जानो मोजां मोनो माने जेनेबा जोङो माखासे गोबां गोबां थानाय बुस्थुफोरखौ जोङो बेफोरबायदि बेसादफोरखौ जोङो मैगं थाइगं आनो जा माने बेदर फिसायानो जा जोङो माने दो गाबोननि थाखाय बा फैगोन नि फैगोन साननि थाखाय जोङो दोनथुमनानै दोननाय जायो दा जोंनि बर' हारि हिस साबै बा बर' हारि एबा जों ट्राइबेल हिसाबै जोङो बांसिनै माने ना बेदरनि सायावनो माने बांसिन सिन जानायखौ जोङो सोनारनायखौ जों नु नुनो मोनो आरो माने जों बांसिनै माने ट्राइबेल सु बुंफोरा जोङो ना बेदरजों जानायखौ जोङो नुनो मोनो। थ' बे फोरखौ नायनानै जोंनि बर' हारियाबो माने गोबां दोनथुमनानै बेदर फिसा दोनथनानै दोननायखौ नुनोमोनो दोनथुम जाहैबाय जोङो अमा बेदर अमा बेदर बायदिसिना फोरखौ जोङो फोराननानै दोनो अमा बेदरखौबो फोरानो दाउ बेदर हांसो बायदिफोरखौबो जों गासिबो खौबो फोराननानै दोनजोबनायखौ जों नुनो मोनो। जाहाथे बे बेदरा एवनासै थेवा गाज्रि जाया बेनिखायनो जोङो बेफोर खौ सान्दुंआव हो सोयो सान्दुंङाव होना होयो जेब्ला सान्दुंआव जों होयो बेखौ रानोब्ला बियो माने बिनिफ्राय माने बां मोनसे मोदोमनायबो ओंखारो बे मोदोमनाया माने जोबोद गोथाव मोद दोमनाय होननानै जोङो मिथिनो मोनो आरो आरो जोङो गोरान बेदरफोर खौ संनानै जायोब्ला जोङो बांसिन गोथाव मोनो जेरै अमा बेदरफोरखौ सबायजों जायोब्ला अमा गोरान सबायजों संना‌नै जायोब्ला अनलाजों संनानै जायोब्ला जायोब्ला जों बांसिन माने बिनि थावनाय सुवादा बांसिन जायो होननानै मिथिनो मोनो आरो। थिग बेबायदियैनो ना फोरनि बेलायावबो नाफोरखौ जोङो गुरनानै लायोब्ला बे फोरखौ जोङो इयुननि थाखाय बा बुरजा मोनोब्ला इयुननि थाखाय दोनथु नानै जानो थाखाय जों बेखौ फोरानो सान्दुङाव होयो माब्लाबा सान्दुं गैयाब्ला जोङो अरावबो एसे हांस्रोयो अब्ला माने मोदोमनाय मोनो बे जायखौ जों ना गोरान होनो बे ना गोरानखौनो जोङो आरो माने गोबाव सिनै दोननानै जानो थाखाय जोङो नाफाम देनायखौ जोङो नुनो मोनो नाफामखौबो सुबुंफ्रा माने गोबां मैगं माखासे मैगंफोर खौ होनानै देनायखौबो जों नुनो मोनो जेरै थास'फोरखौ होनानै देनानै दोन थुमो जाहाथे बेयो सेवनानै थाङा माने गाज्रि जाया अब्ला जों माने मोनसे मोदोमनाय मोनो जोबोद माने नाफाम जों जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि जानाय बे माने जोबोद गोथाव जायो बायदिसिनाजों संना जाबा ओरैनो फुदुंनानै जाबाबो जोबोद गोथाव जायो मैथा बायदिसिना होनना बायदियाव जोङो नाफामफोरखौ होब्ला जोबोद गोथाव‌ जायो आरो ओरैनो बाथोनफोर जायोब्लाबो माने गोथाव जायो
औ
नाथुर बायदिसिनाखौबो जोङो दोन्थुमनानै जायो नाथुर खौबो जों बुरजा मोनोब्ला सबायफोरजों जायो बे अनलाफोरजों जायो मैथा बायदि जों जायो अब्ला बे गोथावसिन जायो होननानै जोङो माने मोनसे मोननाय मोनो नाथुर बे जोबोद गोथाव थाव जायो बेबायदिनो खौ गारनानैबो जोङो मैगं थाइगंखौ दोनथुमना जानायखौ जोङो नुनो मोन्नाय जायो फाथो बायदिखौ फाथो फाथोखौ जोङो ओरैनोबो जायो आरो बेखौ इयुनाव जानो थाखाय जों फोराननानै दोनो फाथो बिलाइखौ खानानै फाथो बिलाइखौ खानानै दोनोब्ला माने फोरान ब्ला बियो नार्जिनि महर मोनो बे नारजिखौबो फोराननानै जों माने गोबाव समसिम जाजायो आरो जेब्ला जोङो बेखौ दोनथुम माने खानानै फोराननानै दोनो अब्ला बियो गोबाव समसिम जाजानायखौ जों मोननो हायो बे नारजि होनोब्ला जों बयनिबो नख नखर नखर बे नारजि थफ्ला खानानै दोननाया थाखाथारो आरो जोंनि बर नखराव दा बे नारजिखौ जोङो अमा बेदरजों जायो नाफोरजोंबो जायो नाफामजोंबो जायो माने गोथाव मोनसे मैगं आरो बियो। बिनि अनगायैबो जोङो मै था बांगाल मैथा बांगाल। फोरखौबो जोङो फोराननानै जानायखौ
औ।